हेल' नोंथां।
औ।
औ नोंथां खोनादोंना? ओ आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा जोंनि जिउ खांनायाव जे औवा लाइफाङा बे औवा लाइफांखौ जोबोरैनो गोनांथि जायो दा बेनि सोमोन्दै नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। औवा होननानै बुंबाथ' जों बयबो औ औवा होनबाथ' जों बयबो मिथिखायो नङा होनबा बियो मोनसे लाइ फां हारिनि जाय आरो ओमफाय बेहा ओ माखासे दालाय दासाफोर थायो आरो गोजौ जायो आरो। बे ओमफ्राय बेनि बेराया एसे लावसें लावसें ओमफाय एसे फिसा फिसा जायो आरो। औवायाथ' गोबां रोखोमनि थायो नङा होमबा? औवा बोखा थायो औवा थेरे थायो औवा गुबै थायो बेबायदि आरो। ओमफाय दा बेफोर औवाफोरा जोंनि थाखाय गोबां मुलाम्फा गोनां एबा खामानियाव होयो आरो औवा थेरेफोरा जेरै फिसा फिसा जायो नङा होमबा? बेबायदि आरो औवाया औवानिफ्रायनो जोङो मा मोननो हायो होनना बुङोबा जों जेब्ला औवाया फिसा फिसा खिलिदों होनब्ला बे औवा फिसाखौहाय मा होनगोन मेवाय होनगोन। बे मेवाइखोथ' जोङो ओंख्रिखो जानो हायो। ओ बेदरजोंबो जानो हायो ओरैनो एवनानैबो दालि अनला बेफोरजों जों जानो हायो आरो मेवाइखोहाय बेनिफ्रायसो बेयो देरनानै मा औवा जाहैयो। दा बे औवानि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला औवा गोदो गोदायथ' बां ओ गोदो गोदायनि सुबुंफोरा मा औवाजोंनो गोबां आइजें आयला बानायनानै दिहुननानै फानदोंमोन जेरै जेखाइ खबाय सिन बेफोरबायदि आरो। माखासे ओ जोङो जेखाइ ना हमनो थाखाय जेखाइ। बेखौ जोङो औवाजों बानायोमोन माखासे फिसा फिसा खाथि सैनानै लानानै जोङो जेखाइ हेबोमोन आरो गोदोनि बर' हौवाफोरा गावनि आखाइजोंनो हेबोमोन। आरो खबाय बेखौबो बानायनानै लायोमोन। जेरै ना लानो थाखाय जोंनो बेखौ नांगौ। बेफोरबायदि माखासे आरोबाव जोंहा ना सानो थाखाय ख'खा बेखौबो औवाजों जोङो बानायनो हायो। सेनखोबो जोङो औवाजोंनो बानायनो हायो नङा होमबा? आरोबाव जोंहा जोंनि माखासे सामफ्रोमबोनि जेरै संग्राय सान्द्रि बेखौबो जोंनो औवाजोंनो बानायनाय जायो माइरं जावनो थाखाय। संग्राय ओ सालि बे माइरंखौ सालिनो थाखाय जा सानद्रि बेफोरखौ नांथारगौ जायो आरो। दा जोंनि गोदोनि बर' हौवाफोरा बेफोरनो माखासे आइजें आयलाफोरखौनो बानायनानै गोबां जिउ खांबोदों आरो गावनि न'खरखौ फोथांबोदों आरो गोदोनियाव बे बर'आ हौवाफोरा माने जोबोद आखा फाखाखामोन आरो बेफोरबादि। आखाइनि हाबा मावनायावहाय। आरोबाव जोंहा बे औवाजों मा खालामनो हायो होनना बुंबा जोङो ओंखाम एरखावनो थाखाय जोङो खादौ बानायनो हायो आरो खादौजों जोङो ओंखामखौ एरखङो बेखौबो औवाजोंनो जोंनो बानायनाय जायो आरोबाव जोंहा मोनसे सागं बानाया सागजों जोङो ओंख्रिखौ सानानै लायो जेरै दालि आरोलु बेफोरबायदि माखासे ओंख्रिफोर खौ जोङो सानो नांगौ बेखौनो सागंजों सायो दा जोङो सागंजों सागंखौबो औवाजोंनो बानायनो हायो बेनिखायनो गोदोलनि सुबुंफोरनि थाखायथ' औवाया जोबोद गोनांखा न' लुनायनि थाखाय गोदोनि सुबुंफोरा बांसिना औवायखौसो न' नुयोमोन आरो खुन्थियाफोरखौबो औवाखौनो गायोमोन आरो बेरा इन्जुरफोर दुमनोब्लाबो जोंहा औवाजोंनो आरो गोदोथ' बांसिन बे बायदि बानायनाय माखासे दंफांनि बिसिनाफोरखौबो बानायदों रोंडा़मोनआरो औवाफोरखौ दोगथाबनानै बेहायनो उन्दुयोमोन बेबायदि आरो बेजोंनो माखासे जोंहा गोबां गोदोनि सुबुंफोरा मावोमोन न' बां मावनायाथ' जोंहा नांखाथारगौ बानल' बानायनायाव जोंहा हौवाखौ बाहायनो हायो नङा होमबा आरोबाव जोंहा बेजों लोगोसे आथिखालावबो जेरै गिदिर गिदिर न' बिल्डिंफोर लुनाय बेफोरावबो जोंहा औवाखौ नांगौ जायो औवाजोंसो जोङो लुनो हायो औवाजों सुंथानानै दोननानै माखासे बिल्डिंखौ जोङो महद होनो हायो आरो होमब्ला औवाया जोंनि थाखाय एसेबांनो सौ गोनांथार नङा होमबा औवानिफ्रायनो जोंहा माखासेे लेखा बिलाइबो जोङो बानायनो हायो बेखौ जोङो मोनथिगौ आरोबाव जोंहा बे हौवाजोंनो माखासे बारिफोर दुमथेनाय जेरै आबादथिलियावहाय आबाद आव माखासे बोरमा मोसौ अमाफोर हाबहैनो हायैनि दुमथेनो थाखाय जोङो बे औवाजोंनो बानायो हायो बेराफोर बानायनो हायो जेब्ला बे बेराफोरा फुराना जागोन जामलांगोन होनब्ला जोङो बेखौ आरोबाव फिन ओंखाम ओंख्रि संनायाव बाहायफिननो हायो आरो अर सुनायावहाय जोंझो बाहायफिननो हायो बेबायदि आरो दा जोंहा औवाखौ गोबांथार खामानियाव जोङो बाहायनो हायो आरो बिदिनो जोङो आरोबाव मा खालामनो हायो माइ गायोब्ला बै जाम्फैफोरखौ बायनाय जाम्फै बायलांनाय आलि बायलांनायफोरखौ जोङो अमाखौ दथेनानै बेहाय माखासे बस्टाफोरखौ होथेनानै बै बायनायफोरखौ हा खोथेनानै जों लाखिनायाव जोङो बाहायनो हायो बेफोरबायदि जोंहा
औ।
बे औवाजों बानायनो हायो नङा होमबा बिदि दा आरोबाव जोङो बे औवाखौनो मा खालामनो हायो जेरै ओ जोंहा माखासे ओ बै मा होनो मोनलाय सिखा खंखाइफोर बे हाग्रा एवनाया बेयावबो जोङो दोनो हायोना बे औवाखौनो बेफोरबायदि आरो गोबां रोखोमाव बाहायनायखौ जों नुनो हायो दा नोंथाङा बे औवाखौ मा मा बाहायो बेखौ आरोबाव फंनैसे बुंनो हागौ
औ नोंथां थारैनो जोङो औवाखौथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो बाहायबोनायखौ जोङो खोनाबाय थानो मोनदों नङा होमबा नोंथां आरो जोङो नुबोदोंबो आरो आथिखालसिमहालागै औवाया बाहायजाबोदों आरो बेबायदिनो जोङो औवाखौ जोनोमनिफ्राय थैजासिम सुबुंनि मावथायाव जोङो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो जे जोङो जोनोम जाजेननाय गथ' सासेनि जे उथुमाय हास'नाय बे हास'नायखौ औवानि बिज्ला बा औवाखौ गोबौ खालामनानै बेजों हास'नाय जायोमोन गोदो गोदाय ओ मिथिनो मोननायब्ला दा बेबायदिनो जोङोना बेखौ जोनोम जोनोमाव बाहायनाय जाबाय आरो थैनायाव होननानै बुङोबा जोङो थैनायखौथ' जों बयबो मिथिखायो बेयाव जोङो मोनसे बाथि ना औवानि बाथि दाननानै जोङो गोथैखौ गोथैसालिसिम बा फबगोन जायगा बा सावगोन जायगासिम बाननानै लांनाय जायो जेरै बेखौ जोङो बाथि खानाय होननानै बुङो। दा बेबायदिनो ओ नेमखान्थि बायदियै औवा बाथि दाननानै ओ जोंहा गोथै बानगारनाय नेम दङ। दा बेयाव जोङो औवाखौ बाहायनाय जायो बेबायदिनो आरोबाव गोबां रोखोमनि माखासे हाबा हुखाफोराव जोङो औवाखौ बाहायो जे माखासे मावनाय दांनायनि आगजु बानायनाय आबाद आबादारि जोंहा माखासे आगजु बानायनाय आरो बेबायदिनो जोंनि न'खर खुंनायाव बा सानफ्रामबोनि जों सा संनाय खावनायाव माखासे ओ आगजु महरै बाहायो आरो बेबायदिनो जोङो माखासे ना हमग्रा बा ना गुरग्रा आइजें महरैबो जोङो बानायनाय जायो। जेरैहाय जोङो जेखाइ खबाइना बेबायदिनो जोङो माखासे आबादारि बिथिङाव जोङो औवाखौ बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बेयाव जोङो जुंगाल ना जे जोङो नांगोलखौ हमथानो थाखाय मोसौनो जुंगायनाय जायो बे जुंगालखौ जोङो औवानिफ्राय बानायनाय जायो। आरो आथिखालाव जोङो दंफांनिबो बानायनाय नुनो मोनसै बांसिन गोदो गोदायनि मानसिफोरा ओ औवानि बानायनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन दा बेबायदिनो आरोबाव जोङो जे हाग्रा थायनाय बा मा खासे आबादफोरखौ खावख्लांनो थाखाय ना मारा होनाय खाथियाव जोङो जुंगाल बाहायनाय जायो दा बै जुंगाल ओ सरि ओ हुखेन बाहायनाय जायो दा बे हुखेना जाहैबाय मोनसे औवानिफ्राय बानायनाय गोजौआव जोंहा खंखाइ महरनि दा बेजों जोङो आबादखौ जोङो खायखांनाय बेफोरबायदि खामानियाव बाहायनाय जायो। आरो बेबायदिनो जोङो माखासे ओ जोंनि आबादाव होननानै बुङोबा जोङो जे हालेवनायफोराव जोङो लावथिबो गोनांथि जायो दा बेफोरखौबो जोङो औवानि बानायनाय जायो बेबायदिनो संनाय खावनायाव जोङो औवानि बाहायनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जेरै ओंखाम बा जुमाइ एरकाउनो थाखाय जोङो खादौखौ बाहायनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंना माखासे ओ खादाफोर बानायनाय ना बेफोराव जो ङो औवाखौ बाहायनाय जायो। आरो बेबायदिनो जोङो ओ मख'नो थाङोब्ला जोंनि माखासे ओ ना गुरग्रा बा ना हमग्रा आइजें आइलाफोर दा जोङो बेखौ ओ बानायनो हायो औवाजों जेरै- सेन खखा जेखाइ खबाय फल' बेफोरबायदि दा खखा होननानै बुङोबाथ' जोङो औवा एसे बिजौ हांनिफ्राय जोङो बानायनाय जायो। बेखौ फारसे खर'खौ ओ ख्रि ख्रि ख्रि ख्रि दान-दानखावनानै जोङो फारसेथिं दानखावनाय जाया बा फारसेथिं गान्थि दोननाय जायो। बेयाव जोङो ओ- बेखौ दानखावनाय फिसा फिसा बाहागोखौ दिरुंजों मोजाङै हेबनानै ओ बिनि खर' बाहागोखौ गुवार मोखां बानायनाय जायो दा बेजों जोङो ना सानाय जायो जेरैहाय आलिफोराव बा दै दैमाफोराव आलि खोनानै बा जोङो दुब्लिफोरनि आलियाव जोङो ओ फिसा जावफ्र्लांनानै बेजों दैखौ सोहरनाय जायो खुगा बाहागोजों बेनिफ्राय बेजों हाबलांनानै ओ दैया बाहेर जागोन आरो नाया बेयाव थाबथानानै थालांगोन आरो बेबायदिनो सेनाबो एखे जोङो बेयाव ओ आलियाव सानानै दोननाय जायो बेयाव मोननै हाबग्रा हाबग्रा आरो ओंखारग्रा मोननै लामा थायो जेरै नाखौ जोङो सानानै दोनोब्ला नाफोर हाबोब्ला बेनिफ्राय ओंखारनाय लामाखौ आन्दायनाय बायदि खालामनाय जाय गेजेरजों जोङो बेयाव ओ लामाया सिन फारसे दग्गां जाहैबाय बेबायदिनो नाफोरा बेयाव हाबनानै ओंखारनो ओ रोङै बायदि खालामनाय जायो। आरो बेखौ बख'नो थाखाय मोनसे आलादा लामा थायो। बेयाव जोङो बोखारनानै लायोबा जोङो लखबनानै बियो गनाय बायदि दा बे जाहैबाय सेन जोंहा बेखौबो जोंना सालायाव बाहायनाय जायो आरो जेखाइ आरो खबाइनाहा जेखाइाया जाहैबाय ना गोरग्रा आरो खबबाइाया जाहैबाय जोंहा ना लाग्रा दा जेखाइ खबाइखौबो जोङो औवाजोंनो बानायनायखौ नुनो मोनो। जेरैहाय जोङो औवा खाथि सनानै मोनसे मोजाङै हेबनानै जेखाइनि महर होनाय जायो। बेजों ओ हिन्जाव माहारि बा आइजोफोरा ना गुरनायखौ जोङो नुनो मोनो दा बे ना गुरनाय समावनो जोंहा नाखौ लानो बा नाखौ दोननो थाखाय ओ खबायाइ बाहायनाय जायो दा बे खबाइआ जाहैबाय जोंनि औवानिफ्रायनो बानायनाय बेहा मोनसे उदैयाव दैखां जनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो खर' बाहागोआव फिसा जाहाथे नाफोरा गोरलैयै बारह'फिननो हाया बेबायदि आरो दा बेबायदिनो जोङो आरोबाव औवाखौ गोबां रोखोमनि बानाय गोबां रोखोमाव बाहायनाय नुनो मोनो जेरै बेरा होनाय माव लुनाय गुबुन गुबुन बिथिङाव आरो नोंथां दा बेनोसै नोंथां आंनि नोंथांजों ओ जोङो माखासे औवानि सोमोन्दै फोरमायनाय गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथाजों सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनदों।